औ खोना दोंना नों नोंथां।
औ खोनादों।
औ खुलुम बाय।
औ खुलुमबाय। अब्ला जोङो दायो मा बेनि सायाव सावराय गोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जे मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोर औ बिनि सायावनो सावरायनोै सै नामा नोंथां
औ ओ
ओ नोंथांमोननिथिं जायहाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनिया उन दा दानोथ दैज्लां बोथोर जाबायना उम दायो जोंनिथिं आरो ओ नखरावनो जे ओ माखासे मैगं थाइगंफोर गायो बेजों लोगोसे ओ दानि जे दैज्लां बोथोर बेयावहाय गाहायै माइ आबादखौ मावगासिनो दायो दा बयबो माइ गायनाय फुनायनि ओ मानि मुखुब जानानै दङ आरो ओरैनो जोंनिया दैज्लां बोथोराव हाबार बाथाय मायानो बयनिबो सुबुंफोरनि थाखाय बा बर सुबुंफोरनि थाखाय खाय बेनो गाहाय आबाद महरै मिनथियो जोङो बेखौनो माइ आबाद खौनो ओ दा उम बेजों लोगोसेनो जोंना नखरावबो माखासे न न आ रो ना ओ बयबो मानि जानो थाखाय ओंख्रि संनानै जानो थाखाय माखासे मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावो जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोराव ओमफाय ओ मैगं थाइगंनि बेलायावहाय ओ खुम दा जोगोनार ओमफ्रायो फोरला बेजों लोगोसेनो मैथा आरो जोंनिथिं सबाय बिमा होनो ओमफ्राय थाइबें बेफोर खौहाय मावनाय जायो आरो ओ बेफोरखौनो गाहाय मह बेहाय मावनानै जायो बेनो जोंनिथि ओ नोंथांमोननिथिं दायो मा मा आबाद मावो ओरैनो दैज्लां बोथोरावहाय
ओ ओ ओम नोंथांमोननिथिंजाय मा मा आबाद मावो मावो होननानै बुंदोंमोन नोंथाङा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो नों बुंलांनाय बायदि मैगं थाइगंफोरखौनो मावनाय जायो आ बेनि फ्राय बेफोरखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला ओ माइनिखौनो बुंनोसै आङो नोंथां। माइखौ माबोरैहाय गायो औ गिबियाव जोङो माइ गायनो थाखाय ओ जोङो गायनानै हानानै दोनखांनाय बाख्रियाव थानाय बा दुलियाव थानाय माइखौ नङाब्लाबो जोङो गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैनाय माइखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै बे बेखौ माइलि खालामनो थाखाय फुख्रि बा दैमाफोराव सानब्रै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोगोन। औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखां बे साननै सानथाम बा सानब्रै दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै बेखौ गुदुं खालामनो बा दैखौ फोराननो थाखाय बेखौ हायाव बा जोङो दख'ना सरि बेफोर बायदि सायाव लामनानै लाइ बिलाइजों बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरो सानसेनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बे बेखौ फोनो थाखायथ' जोङो हाखौबो हालेवग्रोनानै लानांगोन नङा होनब्ला? जोङो खौ गिबियावनो ग्लेब ग्लेब हाब्रु जाजासिम ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवनानै लाग्रोगोन नांगोलजों हालेवनो बुङोब्ला जोङो बेयाव मानसिबोथ' नांखागौ ओ मानसि मोसौ मोसौ हालिसे। नांगौ नङा होनबाय नोंथां। ओं बेफोर बायदिनो हालेवनानै हाया ग्लेब ग्लेब जायोब्ला जोङो बेवहाय बे माइलिखौ खादायाव बा दुख्लिफोराव लानानै नानै बेखौ आखाइयाव मोजोमसे लानानै फ्रि फ्रियै बिदिनो सारनानै होगोन होगोन। जेब्ला बेनि उनाव जेब्ला बेयो से दाननि बा खावसे दाननै जायो अब्ला बेयो गायजानाय महराव फैयो अब्ला जोङो बेखौबो गिबियावनो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हाखौ ग्लेब ग्लेब हाब्रु जाजासिम हालेवग्रोनानै लागोन बेनि उनाव ओ खदालजोंहाय मानसिफोरा आलिखौ खोग्रोनानै लागोन। ओ दानि जुगावथ' हौवाबाबो हिनजावबाबो आलि दाननायफोरखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां? अ उम आलिफोरखौ खोग्रोनानै लानानै बेवहाय जोङो खोथियाखौ आलिखौ खोग्रोनानै लागोन। बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ हौवा बा हिनजाव गासिबो गथ' गथाय गासिबो फुनानै मुथा मुथा खालामनानै बेखौ बै हालेवनानै फोमोनखाना दोननाय फोथारावहाय लांनानै ज' ज' न'नि गोजा नङाब्लाबो जोङो हाजिरा खामला लानानै ज' ज'यै गायहैगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो आघोन आघोन मासावहाय बेखौ मोननायखौ नुनो मोनो। जेब्ला फिथाइ थानानै बिबार बारनानै फिथाइ थाहोगोन आरो बेनि उनाव रानानै मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ हानानै मोथि फिसा फिसा खानानै दोनग्रोगोन। बेनि उनाव गिदिर दांग्रि हानानै बेखौ जोङो बाथिजों ओ बाननानै न'हालागि लानानै फैगोन। ओ बेनि उनाहाय जोङो बेखौ ओ ट्रेक्टरजों बा मोसौजों नानानै ओ बाख्रियाव सोनानै दोनगोन। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जोंनोथ' जानो थाखाय माइरं नांगौ जायो नालाय बेखौ जोङो जेब ब्ला माइरं नांगौ जायो अब्ला जोङो बेख खौ ओ माइ सौग्राया माइ सौग्रा मेसिनाव सौहैनो थाखाय जोङो बेखौ ओ सान साननै बा सानथामनि थाखाय रानजासिम फोरानबाय थागोन बेनि उनाव जेब्ला रानो अब्ला बेखौ सौनो लानानै थांगोन ओ सौब्ला से जोङो गुन्दै आरो माइरं बे मोननैदो गलाय मोन्देर मोनो नोङा होमब्ला नोंथां अह बेनि उनावहाय जोङो बेखौ संग्रायजों जावनानै ओ माइ आरो माइ गाब फैफाब्लावोबा बेखौ सानद्रिजों सालिनानै गोग गो माइरं महराव मोनहैयो बेफोरबायदि नो जोङो माइ माइ आबादखौ मा मावनानै ओ जे माइ आबादखौ मावनानै जोङो माबोरैहाय माइरं मोनहैयो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिनो मोन होयो आरो जोङो बे ओंखामजों जानो थाखायबो जोंनो मैगं थागं नांगौ जायो नालाय ओ बेफोरबायदिनो जोङो फोथार जोंनि ओनसोलथि जाय फोथारावहाय एसे एसेबाबो मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। जेरैहाय ओ लेस्रा भेन्दि, जिंखा, भल, पट टल, काख्रेल, तिता काख्रेल बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि फिथ मैगं थाइगंफोर गायनायखौ नुनो मोनो।
औ दा नोंथां ओ नोंथाङा जे माइ गायनाय होनदोंमोन ना दहायो। सिगाङाव माइनि आबाद मावनाय दा नोंथाङा ओ मा मा माइनि मुंफोरखौहाय मिथिगौ? बेनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां अओ मा मा माइनि नाम मोनथिगौ होनोब्ला रन्जित, बायसमति, बिहारि बंग बन्दु बेफोरबायदिनो बेखिनि बेखिनि माइनि नाम मुंखौल' मिथिगौ आरो गोबां दोंबावो बेफोरनि मुंखौ आङो मोनथिनाय जाया। मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलथिंजाय दा आं जा बुंलांदों बेखिनि माइखौल' गायनायखौ नुनो मोनो।
औ ओरैनो गाहायथारैहाय आरो ना ओ मुबे माइखौ बांसिन नि गायो बे नों बुं नोंथां बुंलांनाय मुंफोरनि गेजेराव बबे माइखौ बांसिन
रुन रनजित आरो बायस मोनथि बे मोननै मोननै माइखौ बांसिनैहाय गायनाय नुनो मोनो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ जानो थाखाय माइरं आ फिसा फिसा रग' रग' जाहैयो ओ बांद्राय गिदिरबो जाया। जेब्ला माइरंङा गिदिर जायो अब्ला जोङो ओंखाम संनायाव बुगानानै गिदिर जागोन नालाय। बेखौहाय जानायाव खस्थ' मोनो होननानै बुङो जोंनि बिथिंजोंहाय मै ओंखायनो बे मोननै माइ मोननै माइखौहाय बांसिनै गायनाय जायो नोंथां।
औ। ओरैनो ओमफ्राय नों नोथां मोननिथिंहाय आबाद मावनायाव बा माइ गायनायावहाय ओ माबाफोर ओ हासारफोर बाहायो नामा?
ओ जोंनि बिथिंजायथ' ओ गोबोर हासारखौ खौनो बांसिन बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला बारा इसे बि बिफांनि फालांगिफोरनो फानहरनो थाखाय मैगं थाइगं गायनाय जाया नालाय नोंथां।
उम उम।
जोंनि न'आवनो मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर गोबोरखिखौहाय फोराननानै बेखौनो होयो ओ नङाब्लाबो बै ओ दाउ ब्रयलारनि फारामाव थानाय दावउनि खि। फोरखौहाय दाउनि खि बा मोसौ बोरमानि खिफोरखौ औ बेफोरबायदि हासारखौनो बाहाय नाय जायो जोंनि बिथिंजाय।
उम उम ओरैनो नोंस्राबो बेबायदि बिदि ओ हासारखौनो बाहायो नामा जे नोंथाङा बुंदों दाउ ब्रयलार खि बेखौ बाहायो नामा?
औ थारैनो नोंथां ओ जोंहाबो न'आव ओ बे बे हासारखौनो बाहायनाय जायो। ओ जोंहा बारा एसे मैगं थाइगं थ' गैया न'आव जानाय खिनिखौनो गायो नालाय। ओ रासायनारि हासार हासार बा थ' जोङो गोबां जेंना जेंसिखौ नुनो मोनो बेनिख खायनो जोङो बे न'निफ्रायनो मोननाय हासारखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथां आरोबा आबाद मावनायाव जोङो मा मा आगजुखौ बाहायो बा नोंथांमोननिथिं मा मा आगजुखौ बाहायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसेबाबो?
ओ मा मा गजु नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो हाखौ हालेवग्रोनानै बेनि हाग्राफोरखौ बासिनानै लाखांनानै जोङो खदालजों हाखौ ओ हाजों जावनानै गोजौ थिप खालामनानै लागोन। ओ बेवहाय जोङो गेजेराव खलन्थि बा खन्थिजों एरनानै बिफांफोरखौ गायनानै होनाय जायो। बिदिनो जोङो मा मा आगजु बाहायो होननानै बुङोब्ला खदाल खलुमथि बेफोरनो बां सिन बाहायजानाय जायो नोंथां।
औ औ। अब्ला नोंथां जोंना माबा समाबो जाबाय अब्ला दोन्थ' लायसै ना? औ फोजोबथ'नोसैै।
बेे थारैनो।
उम दे गोजोन्थों।